औ खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां होनबा दा जोंहा बर'नि जानाय लोंनायनि बागै सावराय
औ नंगौ जागोन देे रायलाय जागोन
ओ जोंना ओरैनो बर'फोरनि गुबै जेनेबा जानाय लोंनाय जेनेबा मैगं ओंख्रिफोर बेफोरखौ नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होनबा ओ नोंथाङा बिनि बागैहाय एसे गुवारै बेखवनानै होदो
अ जागोन दे खोनथा जागोन ओरैनोथ' जोङो बर' फोरनि जानाय बर'फोरनि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै अनला दाउ जोङो अनला मेवाइ बा जोङो अनलाजों थालिर फस्ला बेफोरखौ जों बुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो नारजि अमा बेजों लोगोसे स सबाय दाउ बा सबाय साम' ओ बेजों मै दाना नाफाम बेफोरखौ ज जों बुंनो हायो। ओरैनो गाहायै जोङो बर' फोरनि मोनसे ओ धोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला ओज जों बेफोरखौ बुङो आरो लोगोसे बिनो जोङो ओ ओम मैथाजों ना मैथाजों खांख्राइ इफोरखौ खौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। दा ओ मोनसे मोनसे दंबावो नोंथां एम्फौ लाथा बेखौ बर'
औ औ औ नंगौ नंगौ।
ओ दा जेनेबा जोंना नाफाम नोंथाङा बुंदोंना नाफाम बर'नि दोरोङारि जानाय बे नाफाम खौ माबोरैहाय बानायो नोंथाङा मिन मिथिगौ नामा?
अ जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बानायो आं बेखौ बुंनो हानाय नङा। खिन्थु जोंनि ओनसोलावहाय नाफामखौ ओरैबादि बानायो नोंथां जोङो ना मेनलि गाहायै जोङो नाफामखौ ना फिसाजों बानायनाय जायो। जोंनि ओनसोलावहाय ना फिसा जों जेखौ जों ना मावा बो बुंनाय जायो। बेफोरजों जों बानायो। जोङो सिगां नाखौ हाय ओ दैनिफ्राय हमनानै बा दैयाव मोन मोनोब्ला जों बेखौ मोजाङै सु फुनानै फोराननानै लागोरो। बिनि उनावहाय फोरानखांनानै जेब्ला नाया मोजाङै रानो गेस्रेम जाजासे रानो अ ब्ला बेखौ उवालाव। हाय देनानै लानाय जायो गुन्दै खालामनानै लानाय। जायो बिनि उनावहाय बेजों लोगोसे जोङो थास' थास'नि माखासे बिसंफोर बेखौ जोङो मोजाङै साफा खालामनानै बेजों लगायनानै देग्लिफानाय जायो। माने बेनि उनावहाय जोङो नाफामखौहाय बे ना गुन्दैखौ थास'जों लगायनाय ना गुन्दैखौ मोजाङै जेब्ला गेब्लेखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो औवानि हासुं बानायनानै औवा हासुुंआव सोनानै खौ मोजांयै माने माबाजों प्लासथिक जों बारग'नो हायै बायदि खाथेनानै बेजों लोगोसे सायाव आरोबाव मा खालामनाय जायो हाखौ लेरथेनानै दोननाय जायो। जाहाथे बेजों बारग'नो हाया बारग'आबा थे बाव बार नाङाब्ला बा नाया मोजाङै सेवनो मोनो माने नाया जांनो मोजाङै इसांनो ना मा ना फामाबो गोथावसिन
माने नोंथां ओ औ औ जेनेबा बे नाफाम बानायनायावहाय जुदि बे बारा हाबोबा बे नाफामा गाज्रि जागोन नामा नोंथां?
औ बे बेवहाय गाज्रिबो जायो आरो नाफामा मोजाङै माने सेवनाय नङा। बार हाबोब्ला बा बार गयोब्ला बिनि बिनि थाखायनो बेखौ मोजाङै होथेनाय जायो। आरो बेखौ जोङो मथा मथि जोंनि ओनसोलावहाय नैजि थाम थामजि नि गेजेरावहाय बेखौहाय माने जानो हायो बा जानाय जायो। आरो बेखौ जोङो गोबां रोखोम रोखोमै जायो जोंनि ओनसोलावहाय जेरै जोङो खौ ओरैनो माने बाथोनबो एवनानै जायो बा बेखौ जोङो थास थास बिसंजोंबो जा जायो बा जों बेखौ बिलाहि जायखौ जों टमेटबो होननानै मिथियो बेजों जोङो लगायनानै जायो गोबां रोखोमै जों बे जायो
औ जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो जानाय जायो नोंथां आरो बानायनायाबो बेबायदिनो बिदिनो बानायनाय जायो आरो ना थास बिसं होनानै बानायनाय जायो
औ बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलावहाय अनलाखौ माबोरै बानायो नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन नामा
औ खोनथानो हागोन नोंथां अनलाखौहाय जोंनिखैजाय जेनेबा गुबै ओमफ्राय ओ गुन्दैखौ माइरंखौ जेनेबा देनानै सोमनानै दोनबाय दसे सम ओमफ्रायो बे सोमखांनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै मोजाङैनो देनानै लाबाय गेबलेनाय बायदि दि ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेनेबा बे अनलायाव जुदि माबाफोर होगोनबा दाउ बेदर फोर बा माबाफोर होगोनबा नोंथां बे दा बेदरफोरखौ खौ मोजाङै एवबाय एवनानैहाय बिनि सायाव मा होनो जोङो अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ ओरैबायदिबो होजायो नोंथां गिबियावनो जेनेबा दैजों लागायनानैबो लाग्रोजायो नोंथां आरो जु दैजों लागायनानै लायाबा जेराव जा ओंख्रि दङ जेनेबा दाउआव दै हरबाय ओमफ्राय बे दाउआवहाय दै हरनायाव जोङो बे अन गुन्दैखौ ओरैनो एसे एसे होनांगोन आरो ना नों खबसेनो होजाया एसे एसे एसे होनानै बेखौ एरग्लिबाय थानांगोन जुदि बियो खेबसेनो होयोबा बियो मा जागोन नोंथां गथासो खागोन जानाय नंङा आरो मोजाङै एसे एसे होनानै एर एरग्लिबाय थानांगोन एरग्लिबासो बेयो गथा खानाय नङा आरोना नों नोंथां ओमफ्रायो जुदि बेखौ ओरैनो होनानै दोनोबा बेयो गथााखागोन आरोना बे अनला बायदि जानाय नङा नोंथां आरो बिनि उनाव मा होनो खारै होनांगोन आरो ना नोंथां खारै होबासो जोंना अनला ओंख्रि जाथारगोन अनला ओंख्रिखौहाय गोबां ओ माबाजोंबो जानाय जायो जेनेबा नोंथां ओ जोंहा नों बुंनाय बायदिनो मेवायजोंबो जानाय जायो दावजों जानाय जायो जेरै लोगोस से बासिगि बिबारजोंबो जानाय जायो आरो आं एम्फौ लाथाजों जानायखौबो नुयो नोंथां माने आंबो जा खांबाय एम्फौ लाथाजोंबो जायो आरो ना नों थां अनला ओंख्रि
मोनसे कुइसन नोंनावहाय अनला ओंख्रियावहाय हालदै हालदै होनाय मानो होनाय जाया
अनला ओंख्रियावहाय हालदैखौ जेनेबा आं बिनि माबाखौ बांद्राय मिथिया नोंथां जायखिजाया बेयाव हालदैखौ होनायखौ नुनो मोना आरो ना उम बिनि जाहोनखौ आं मिथिया नों थाङा मिनथियोबा बेखेवना होदो
अ आंनि मिथिनायावथ ओरैनो अनला ओंख्रियावहाय हालदै होयैनि खारना हालदैखौथ जोङो खालारनि थाखायसो होखा यो नङा होमबा र-रंनि थाखायसो होखायो बेवहाय खारै होनाय लोगो लोगो अनला ओंख्रियाव अलरेदि आ खालारा फैखायो बिनि था खायनो आंनि मिथिनायावहाय अनला ओंख्रियावहाय बेनि थाखायनो हालदैखौ होआ होननानै आं मिनथिनाय जायो आ मानो होननानै बुङोबा खारै होनाय लोगो लोगो बेवहाय अलरेडि खालारा फैखायो
औ औ
नारजि खौ नोंथांनि ओनसोलावहाय माब्रै बानायो आरो नारजिखौ जोङो ओ मा माजों जानाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
ओ नारजिखौ बानायनायखौ हागोन नोंथां जेनेबा गिबियाव नारजिखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ नोंथां जेनेबा बेखौ बे माबाखौ रुयहोनांगौ ओमफ्रायो बिनि उनावहाय बेखौ रुग्रोरनानैबो लाजायो नोंथां जेनेबा रुग्रोनानैबो लानो हायो आरो ना नारजि बिलाइ खौ ओ जुदि नों रुग्रोनानै लायाबा खेबसेैनो संजाबाय खिन्थु रुगारोबा आरोना खायसे खायसे मानोना गोखाया अबेबा अबेबा नारजिया बहुत गोखा जायोना नों थां बिनि थाखायनो बेखौ खायसे खायसेया रुग्रोनानै लायो आरोना रुगार गोरो आरो बे खौहाय ओमफ्राय जुदि बा खेबसेयैनो बो संजायो जायखिजाया बेखौहाय खारै होनानैहाय रु मोजाङै ओ एवबाय एवनायनि उनाव मोजाङै रुग्रोबा रुबाय ओमफ्राय गे बेखौ गेब्लेहोबाय मोजाङैनो बिनि उनावहाय जेनेबा नों जुदि ओ बेखौ सागं सानांगौ नोंथां सागं सायाबा बेयो जानाय नङा खिन्थु मानोना नारजि बिलाइया सागं सायाब गेब्लेनो ना गिरा ओमफ्रायो बेयाव जुदि माबा मोनसे जे ओ बेदरफोर होगोन बा माबा मोनसे बुस्थु होग गोनबाहाय ओ बेखौहाय ओ मोजां जेनबा बेदरफोर होगोनबा बे दरफोरखौ जों मोजाङै एवनानै लाबाय बिनि उनाव बेखौ होसोन हरबाय आरो ना। खिन्थु बेयावबो जोंना खारैनि गोनांथार आरो ना नोंथां नारजि ओंख्रियावबोहाय। आमफ्राय जोंनाथ' नारजिखौ गुबै अमा बेदरजों जोंनो जायो नङा होमबा नोंथां? आम फ्राय बेखौहाय नारजिखौ आलुजों जानाय आलु बेजोंबो जानायखौ आं नुयो ओमफ्राय आं गुबुन गुबुन मा माजों जायो आं बेखौ बारा गोबां मिथिया नोंथांमोननिखै मा माजों जायो बेखौ नोंथाङानो बुंना होदो दे।
औ नारजिखौ जोंनि ओनसोलाव ओरैनो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायो जोङो गाहायै नार्जिखौ जोङो अमा बेदरजों बांसिन गोथाव जायो होननानै बुंनाय बुं बोङो बुंसो सोलायो बा नारजि अमा बेद दर अमा मेजेमजोंहाय बांसिन जानाय जायो आरो अमायाव माने सोरबा सोर सोरहाबा सोरहाबा अमा मेजेमजों बांसिन जायो आरो सोरबा सोरबा आलुजोंबो बेखौ माने एसेल' एसेल' आलु आलुनि ओंख्रियावहाय एसेल' होनानै से फ्लेनानै होनानै बेखौ जानाय जायो नारजिखो। खौहाय। जोंनि ओनसोल लावहाय नारजिखौ माने गाहायै नारजि गोखाखौनो बानायनाय जायो। सोरबा सोरबा गोदै नारजि गोदैखौ लगायनानै जायो। बि गोदै नाय फाथोनिखो फाथो गोदैनि बिलाइखौ माने होफानानै माने जाथे बेथबां गोखा जाया सोरबा सोरबा गोखाखौ जानो एथ'बां गोथाव मोना। जोंनि ओनसोलाव खिन्थु बांसिन सिन गोखाखौनो बांसिन गोखाखौल' होनाय जायो गोदै खौ जानाय जाया। खिन्थु सो-सोरनिबा सोरनिबा ओनसो सोलावहाय गोबां गामिफोराव जों नुयो माने फाथो फाथो गोदैखौबो जानाय जायो।
औ औ औ जोंनिखैबो-बे औ- जोंनिखैबो फाथोखौ गोखाखौनो बांसिनै जानाय जायो नोंथां। मानोना बे जोंनिखैबो गोदैखौ खम जानायखौ नुनो मोनो बांसिनानो गोदैखौ जाखाया नोंथां गोखाखौसो जाखायो आरोना जोंनिथिंजायबो।
नोंथांनि ओनसोलावहाय नोंथांनि ओनसोलावहाय औवा मेवाइ मेवाइ खौ मा मा रोखोमाव जानाय जायो?
जोंनिखैजाय मेवाइखौ गुबै अनलाजोंनो जानाय जायो नोंथां आरो बेखौहाय ओ- बिदिनो- ओ बेदरफोरजोंबो जानाय जायो आरो। अनलाजों जाया। बा अमा बेदर बेफोरजोंबो। जानाय जायो नोंथां। आं बिदि बां द्राय मोनजाफेराखै नों। थां गुबै आं अनायजोंनो मोनज।
औ। जोंनि ओनसोलावहाय। जोंनि ओनसोलावहाय ओरैनो मेवाइखौ मोननै रोखोमाव मोनो औवाया गोबां रोखोमनि थायो। खिन्थु जेनेरेलि गाहाय। जोंनि ओनसोलावहाय औवाखौ मोननाय रोखोमाव मोनो सोरबा सोरबा हाजो औवानि मेवाइ जायो। हाजोनि औवानिफ्राय जोंनि ओनसोलाव हाजो औवा। गैया हाजो खाथियाव गैयिलाय। जोंनि ओनसोलाव औवा। औवा बुरखा होननानै बुङो। औवा गुबै होननानै बुङो बे मोननै रो। रोखोमनि औवा मोनो आरो औवा बांसिनै जोङो जोंनि ओनसोलावहाय औवा बुर। बुरखानि मेवाइखौ गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय बांसिनै बे औवा मेवाइ औवा बुरखानि मेवाइखौ बांसिनै।
औ औ नोंथाङा बे हाजो ओनसोलनि मेवाइखौ जाफेरबाय नामा?
आं जाफेराखै औ दे होनबा बिदिबा दे नोंथां। दिनै रायलायनायखौ दोनथसैय।